उम खोनाबाय खोनााबाय
नोंनि आंनि खोमायाव जाों मोजांबाय
आतसा माबाना हरलि नेटआ इन्टारनेटआ मोजांबानो मोजां खोनायो
उम
जोंनिथिं माबा इय हेल खाथिखायसो एसे मोजां खोनायो दस्रा बहत मोजां खोनानो नागिरा
ए ओमफ्राय बोरै मा नाखौलाय मोनथ'वाखै एसे अखाया बुरजा हाबावबा माने मोननो आसा दं आरो
माबा लकेल एकदम दैनि नाफोरखौसे जानांगौलायो दानियाथ' माबा ज जगाय सालान बे सालानफ्रा मुलि होयोना ए एकदम देहानि थाखाय मोजां नङा
जाह जला लै जाहाजला
जागर एकदम माबानिफ्रायनो मुलि गोरलैनिफ्रायनो मुलि गोरलैयावनो मुलि होनोन मुलि होनानै माबानोसै ओ फोथां बुंखानोसै आरो फानो ना ओमफ्राय फनो थाखाय थाब थाब फेदेरनो थाखायनो मुलि बाहायो ओमफ्राय आरो बे गोरलैनि गोरलैनिफ्राय मुलि होनानै लाबोसै आरो देरनानै बे फानफैग्राफोरनो फुख्रियाव गारग्राफोरनो आरो बे बिसोर मुलि होनानै म बुंनोसै
थिग खोथाखौ बुंनो हाबाय बुंबाय नों बे जों दा बेजोंनो मुलिजोंनो देरगासिनो बो
जबो दा मुलिजों देरगासिनो आरो माबाखौ बाजारफ्राव थांदो बाजाराव बे मुलि होनाय मैगंफ्रा बेनोसै ओमफ्राय मुलि होयो मैगंखौथ' दा रावबो फानहैयाना मानो होनबा दामा मिलाया
ओम उम उम
फ्रा बुरज बुरज बर'नोसै नालाय एसे समाव फाननो हानोसै मुलि होया थ' नोङो आराम लासै माबानाय जायोना अनसे गनसे फोनाय जायो आरो बिराद जोथोन लानानै फोनाय जायोना दा बेवहाय टाइम बा लायो ओमफ्राय बेखाय एसे बांसिन दाम लानानानै फाननांगौ जायो ओमफ्राय नायस'नजाया दामबारानो थाखायागायनो दायसदि
माने बुस्थुआ ओरैबो जायो एखमबा मुलि होआाबो माने मोजां जायो हारसिं मैगंाबो बबेबा बुस्थुआ बे दा बेखौ बुंनो हा मा होनबावनोसै मोजांबो जायोसोना बा मोजां जायो
हासारनो जाहैबायास रासायनारि हासार
जायो ओमफ्राय मा होनो माबाया जोंनि बे फाथैलाय ओ बिसिनायखौ मारै मारैलाय आं बारा मोनथिलाय गोदोनि खोथासो एसे
बे नेमखान्थिसोब्रा बेफोरो जेनेबा समाजखौ माबा हमथानानै दोननो थाखाय माने समाजखौ एसे खौसेयै दोनथ'नो थाखाय मोनसे नेमखान्थि बानायनाय आरो आरो माने नेमखान्थि गैयाबा गोसो बायदि जेरै मेरैनो जायोना
उम उम
माने जेखौ गोसो जायो बेखौनो खालामगोन आरो बेयाव खुनु माबा अनलायनाय होननाय अनलायनाय गोरोबलायनाय होननाय बुस्थुआ थानाय नङाब्रा खान्थि गैयाबा दा नोङो गोसोबायदि दिबा नोङो जायखौ अनोमो बेखौ नागारलाबायनानै थांनो गोसो बायदि दस्राखौ गंहैलाबायगोनमोन बिदि जागौमोनब्रा
अ बे बुस्थुआ नेमखानथिया गैयाबा
थि गैयाबा माने गोसो बायदि जाग गौमोन आरो आरो गावजों गाव दावराव दावसि एना एनि बुलाय सोलाय बे बुस्थुआ जा
ओम ओमफाय माबायालाय? ओम ओम ओम
आयेनखान हा-हाथा सुनिया हाथा सुनियाबो मोनसे रोखोमनि हाबानि नेमखान्थि जाहैबाय
उम उम उम
बेबो जेनेबा समाजाव मा होनो साखि बायदि मोनसे रोखोमनि
ह
खरम खुंनाय जाहैबाय आरो हाबाया हाबा बेबो हाबा हागाजनायाबो हाबा ओमफ्राय सोरबा सोरेर बाबु ब सिगांनि समफ्राव बि बिदिनो धोरोमफोरजोंबो जाबोबाय आलादााथ आलादा रोखोमनि हाबा खुंनो बानायबाय जेनेबा धोरोमाथ' आलदा आलदा नियम बानायनानै लायोना बेयावबो आलदा आलदा खान्थि बानायनानै लायो आरो बे खान्थि हिसाबै जेनेबा नोङो जेनेरेल हाबायाव बोरै खुङोमोन ओमफ्राय बे जेनेरेल हाबानि माखौबा माखौबा बै खान्थि ौ एगजास्ट जआ जानोसैलायब्रा म ान एसे गोदानाव आरो खान् गोदानाव हा होनबाथ' थ' ओरैबायदि ओरैबायदि मिलायनाय नङा नैबायदिया नै बिदिखौ मोन जानाय नङा नैबेखौ बाहायनो मोना बिदि जानोसै आरो खानस गोदानफ्राव आरो नोङो खान खानस्रि गोदान माने मा खानस्रि गोदान माने बेनो बेबाथ' खानस गोदान जाला बियो
उ उ
दा बेखौ माबा मोनसे सोलायनानै बानायनाय मानि बेखौसो गोदान होनबाय आरोखि ओमफ्राय दा नोङो मानसिफोरखौ बेजों दैदेनलांनो सोरबा सोरबा थांखि लाबाय नालाय दा नों बेयाव गोदानखौ बाहायहांगौ बेबायदिनो जाबोबाय आरो ओमफ्राय हाबायाबाराव जेनेरेल नालाय हाथाास जोंनिया ब से गावनि रोखोमनिया मोनसे गावनि ओ गावनि आलदा बानायनाय खान्थि होननाय बायदि जादों आरो
ओम ओम ओमफ्राय मानसिफ्रालाय माथो ओमफ्राय बे अख्रांनि हाथरखि थ' ख्लायनो होनलायलायनाय खोनादों बेखौ होनदों मारै मारै जायो बे ओंथि दंना बेनाबो?
अख्रांनि हाथरखि थुख्लायग्राया अख्रांनि हाथरखि थुख्लायग्राया जाहैबाय अख्रांखौ बै समनिसो बाथ्रा दाथ' मोनो हाथरखिखौ बै समाव रावबो अख्राङाव थाङाखैमोन बै समाव रावबो अखाफोर थांफेराखैमोन बै समाव जेनेबा बुहुमनिफ्राय गोजौ जायगायाव बेखौ रिसार्च खालामनो थांफेराखैमोन दा खिन्थु दानियाव बांद्राय ओंथि गैला बायदि जानो नागिरो आरोखि थेवबाबो बेखौ लानानै माखासे बाथ थ्राफोरखौ बुंनाय जायो जेनेबा ओ नोङो जि खामानि बेखौ नों जाखाथारा माने जि खामानि खौ नोङो मोनहैनाय नङा माने खामानिखौ मावल'सिनो जागायाल'सिनो बिराद आसा खालामनाय आरो मा नोङो ओ न खौ बिराद गिदिर लुनो सानबाय ओमफ्राय नोङो खामानिखौनो मावनो गोसो जाया फैसाखौनो खामायनो गोसो जाया माजों लुगोन बिदिल' आरो जेनेबा बिदि साननाय आंनो गारि लागोन बाइक लागोन ओमफ्राय ट्राक लागोन इदि सानो आरो ओमफ्राय दा नोङो लानो थाखायथ' नोङो माबानांगोन ना खामानि मावनांगोन साख्रि लानो थाखाय सानग्रोनांगोन नाजाग्रोनांगोन दा बेखौ बे फारसे गोसो गैयालासिनो बैखौल' आसा खालामनायखौ खौनो बे बेखौ बा बाहायो आरो अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनाय माने बै समाव थां हाथरखिखौ बै समाव मोनखायामोन नालाय गोजौनिफ्राय ना हरनानैल'सो नुहुरोमोन बेयाव खाथियाव मोनामोन बे हिसाबै माने जाखायै बुस्थुखौ आसा खालामनाय होनो आरोखि मोन खाथारा जेराव हाथरखिखौलाय बहा थुख्लायना मोननांगौ बिदि आरो ओमफ्राय दा खिन्थु दाथ' थाङोना मानसिफ्रा बिगियानगिरिफ्रा थाङोना अखाफोरखौ
ओम ओम ओमफाय नोङो हादरनि बाहेरा दाब दाब जायगायाव ओ दावबायनो थांफेराखै नामा दाबो?
गैयालै बहा हाबावनो दाब दाब जायगायाव थांनोनो रां नांगौ रां
बे खोथाखौ खोनाबा जा मोजां मोनो ना हादरनि दाब दाब जायगायाव थांफेराखै
उम उम मोननैसो मोननैसो हादर बेरायनानै फैनो हाबाबो
जेबो नंथारलामोनलाय आरो नों न'आव फैखांनानै मा खामगोन? आं एबार बै मोननैसो बेबो आरो बारायगोन नोंनि साननायाबो बारायसैलाय
मानसिनि लुुबैनायालाय जोबा नालाय मोनसे नि उनाव मोनसे
उम
मोनसे मावखांबा मोनसे लुबैयो आरो मोनसे माव मोनसे लुबैयो मानसिनि लुबै मानस नाव लुुबैनाया थानाव माने लुगैनाय लुगैनाय गैयाबानो जेबो खामानि जायारा माने जौगानो हाया नों लुबैबासो नों नाजागोन नाजायोबासो नों माबा मोनसे मोननो हागोन नालाय बे आरो दा एखायनो लुबैनाय गैयाबाथाय माने जेबो थांनानै थानायनि माबा गैया आरो
जेरै जिब जुनारनि सायाव बेलायावनो होन मानसिनि बे लायावनो होन गासिबो लुगैनाय दंजोबखायो नङाबा बिस सोरबो माखौ जाना थागोन?
उम
गैयाबालाय
उम दाथ' नै जेनेबा नोङो माखासे जिब जुनारनियाव नाय बिसोनिया बेबायदि दस्रा लुबैनाय गैला बिसिनिया जेनेबा मा होनो बिदिखौ जिउनि बोरै जिउ गिदिंखन होनोना जिउनि गिदिंख खननाय जों बा बिसि खिनिया जोनोम जानांगौ गांसो जानांगौ आमफ्राय गांसो जानांगौ ओमफ्राय हारसिं बैसो‌ जालांनांगौ ओमफ्राय थैलांनांगौ बिसिना बेनोल' गांसोल' मोनजाबाय जानांगौ‌ ओम माने बिसिना बिदि दस्रा साननाय माबानाय गैला आरो बिसिना दा मानसिफोरनाथ' बिदि जायाना मानसि जाया नोङो आलादा साननो हानाय गुन दं नालाय माने मानसि ओम मानसिनि साननाया जेसेबां सानो एसेबां बारायलाङो आरो बिनि मानसिनि गियाना जेसेबां नोङो बिजिरगोन इसिबां मोनथिगोन जेस बिसिबां नोङो ओ सानगोन इस बिसेबां नोङो मोनथिगोन रोंलांगोन बिदि आरो जेसेबां मावगोन इसेबां माने गोदान गोदान
ओम ओम सिमां थायाबा जायालै मानसि ना नङाबा मोनसेल' जागोन सिमांआबो मोननै मोनथामबाथाय गग्र' गथ' जानो नागिरो
मोनसेखौनो थिग खालामग्रोनांगौ होननाया नोंथां
उम बिनो आद मा खालामनो उफाय गैया
जाबाय
संनाय खावनाया दासो सफैदों बुस्थुआ बेयो आदारा ओमफ्राय बेनिफ्राय ओमफ्राय माबायासो ओंख्रियासो मा सङो? सान्दों ओंख्रियाथ' गैयालै ओंख्रिआथ‌' दालि लमोन
थाल्ला आहा मा जादों मैया खामानि मावग्राफ्रा सानैया
औ
मैया सानै मावदों नालाय माबा बोरमा बे दद लायदो जादोंमोन
ओम
ओमफ्राय दान बान्थायाथ' दिनैसो मोनदों
ओम ओम
दान बान्था मोननायखाय बोरमा बेदरखौ लायदो होनबाय आङो गैलाब्रा
हा इफ्राव मैयासो सोंमोन जागारबायलै
ए मा जायामोन बिदि जाहैबाय बिसिना खस्थ'नि फिथाइ दानो माबाथ'वा दांथ'वा उनावसो थफ्लाखौ खुलिगोन
मैयानो लायखाबा हामगौमोन आङो
उम नैलै फाक्कायाव मा जोंनियाव माबा जिबौ खदाल फैदों नै बे बोरै? औ औ दे दे
उम मालाबा खबर लानोसै